हेलौ हेलौ
औ नोंथां हेलौ औ खोनादों नोंथां खोनादों औ
अ आं माने नैबे समाव आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानैसो सावरायनो थाखाय फनखौ हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां। जुदि नोंथाङा प्रिबा राय्जाय जागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
आ जि सावरायनो लानाय आयदा बे आयदायानो जाहैबाय आबाद आबादनि सोमोन्दै आङो नोंथांजों सावरायनो थाखाय लानाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ नोंथां
दा आङो गिबियावनो नोंथांनिफ्रायनो मिथिग्रो नाजानोसै नङा होमा नोंथां बा आबादनि सोमोन्दै नोंथाङानो एसे बुंनानै होग्रोदोदो
औ नोंथां जागोन दे
उम
दा आबाद होनोब्लाथ' जोंनियावहाय अनेक रोखोमनि आबाद मावनाय जायोबा आबाद दङ आरोना आरो आबाद मावनानै बिब्दिनो जोंनि सुबुं माहारिया जिउ खुंनानै जिउ खुंनाय थांना थानायनि राहा लामायावहाय माबायो आरोना मा होनो जोङो राहा नागिरो आरो जों बिनिफ्राय मुलाम्फा मुफा मोनोबा रैखा मोनो आरो ना
थारैनो नोंगौ नोंथां।
गिबियावनो जेरै जोंहा दङ
औ
बिनिफ्राय सबाइ आबाद माइ आबाद आरो बिनिफ्राय थारुन आबाद बिनिफ्राय ओ अनेक रोखोमनि जेन'बा आलु आबाद
औ
बेबायदिनो लाव आबाद फोरला आबाद बेबायदिनो अनेक रोखोमनि आबाद फोयो आरोना बिनि गेजेरावनो आङो गिबियावनो ओ माइ आबादनि सायावहाय एसे बुंफिर बुंफोरनानै होग्रोनोसै नङा होमबा
औ दे बुं नोंथां बुं
जेरै माइफोरखौ जेरै गिबियावनो ओ दुब्लि फोथारावहाय
औ
हालेवनानै नांगोलजोंबा ट्रेक्टरजों हालेवनानै गिबि गोदोनि समफोरावथ' नांगोलजोंनो बांसिन हालेवनाय नङा होनोमबा नो थां दानि सम दानि समफोरावसो ट्रेक्टरखौ ट्रेक्टरजों बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो दानि सोलायलांबाय दानि समफोरावहाय नांगोल जों हालौवनायखौबो खम नुबाय आरो मोसौ मोसौफोर मोसौ फिसिनायफोरखौबो खम नुबाय बिनि थाखायनो ट्रेक्टरजों बांसिन हालवनाय नुयो आरोना औ दाय नो औ नुनो थांला दा गिबियावनो जोंहा हालौवबाय हालौवनायनि उनावहाय ओ जोङो खोथियाखौहाय खोथिया थाखाय माइखौहाय माइखौहाय बिदिनो सोमनानै दोनो आरोना सानथाम सानब्रै बा सानबासो गाजा बेरनायनि थाखाय बस्थायाव सोमनानै दोननायनि उनाव हाखौ ट्रेक्टरजों बा मोसौजों नांगोलजों एवग्लिनानै बिब्दिनो माइखौहाय फोग्रोयो आरोना
औ नंगौ नोंथां
बिनि उनावहाय जेब्ला ओ जिबा सान बा नैजि नैजि नैजि सानसो थानानै माइ माइयाहाय जेब्ला खोथियाहाय फुजानाय जायो ब्ला गायजानाय जायो अब्ला माइखौ फुयो आरो ना फुनानै जमा दोन्थुमो आरोना बिनि उनावहाय जेरै हाखौ माइ गायनो थाखाय आरोबाव माखासे जायगा लांदां फोथारफोराव फोमोननानैहाय गायबाय गायनाय माय गायनायनि उनावहाय बिब्दियैनो मोजां रोखोमै आदर खालामबाय बिनि उनाव जेब्ला माइया देरनानै फिथाइ थायो फिथाइ ओंखारो बे समफोरावहाय मोजाङै नायनानै जेन'बा माबाफोर ओ माइआवहाय बेराम जादों नामा माबाफोर एम्फौ अरदों नामा बेफोरखौ नायनानै मोजां रोखोमनि डक्टरनावहाय ओ जेन'बा मुलिफोर लायनानै जोङो मोजाङै मोजां बे खैफोदनिफ्राय बासायहोबाय बिनि उनावहाय जेब्ला माया मोनो अब्ला माइखौहाय हानानै जोङो मारा होनाय जायो नङा होमबा मा मारा होनानै बिबदिनो गो गोदोनि समफ्राव थ' मोसौजोंनो माराखौ होखायोमोन नालाय नोंथां औ दानि समफोरावसो जोंहा मारा होग्रा मेसिनबो ओंखारबाय औ दा बेजों मारा होनानै जोङो माराखौहाय जिगाबा एक्सर्था आलादा माइआ आलादा ओंखारखासै आरोना दानि जुगावहाय नोंथां नङा हमबा नोंथां दा बिनिफ्राय जोङो बै जेलाव जेब्ला गारनो जिगाब जिगाब ओंखारा होमबा जिगाबखौ जोङो माइ हुं हुंनानै दोनो माइ हुंनो थाखाय जोंहा मोसौनो जाहोनो थाखाय जों खामानि मोनसे जोबोद मोजां आरो बे जिगाबफोरजोंहाय अनेक रोखोमनि माने जिनिसफोरबो बानायो आरोना जेरै जिगाबजोंनो मैखुनबो बानायो मैखुन बेरहोआ होनोब्ला प्लास्टिकनि मैखुन औ बिदिबो बानायो आरो जिगाब फोरखौ अनेक जायगायावहाय लाङो आरोना बायनानै जों बे गोबां रां आरजिनो हायो जों बिराद मुलाम्फा मोनो आरोना औ बिदिनो औ आंबो नोंथांनि माने आबादनि बादिहाय माबा मिथिनो फैदों आरोना फंनैसो बिबदों
औ नोंथां नोंथां आङो जिखिनि मिथिगो नोंथाङा नोंथांनिफ्रायथ' आङो माखासे बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय जाय बाथ्राफोरखौ आंबो मिथियामोन दा आंबो आंनि फारसेनिफ्राय जिखिनि आं मिथिगौ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों माने जि गियान बेखौ जोङो रायज्लायना लानो सानदों आरो ना दा जियानो जा नोंथाङानो दहाय बुं होनखाबाय जोंनि आसामनि बांसिन सुबुङानो माने जौसेनि मादाव जौसे जौखोन्दोनि मादाव स्निजि जौखोन्दो सुबुङानो जोंहा आबादनि सायाव सोनारनानै गावनि जि मोनसे जिउ खुंनाय बे जिउखौ खुङो आरो नङा होमबा नोंथां माने बांसिन सुबुङानो गामि ओनसोल ओनसोलनि सुबुंफोरा माने आबाद मावनानै आबादखौ फाननानै गावनि जिखिनि न'खराव न'खर खुंनो थाखाय नांगौ जानाय जि माइरं दैरं संख्रि बानलु थाव बा फिसा फिसौनि फरायनाय बेफोरनि माबाखौ खरसाखौ बे आबाद मावनानैनो फाननानै दिहुनो आरो बेहायनो नोंथाङा बेखौ बुंखादों माने बांसिनानो जिउ राहा लामा हिसाबै दिनै दिनैनि समाव आबादखौ मावगासिनो दङ दा आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंनो आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो हाखौ नांखागोन नङा होमबा नोंथां दा जोंहा आबादा मिथिनाय बायदियै मोननै रोखोमनि दङ नङा होमबा नों नोंथां नोंथां मोनसेया जाहैबाय खारिब फसल होननानै बुंनाय जायोना नोंथां
औ नोंथां औ
मोनसेया खारिब फसल ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय रबि फसल आरो दा खारिब फसला जाहैबाय जिहेथु जोङो दैज्लां बोथोरफोराव आबाद मावो जेरै माइ जुखाम सयाबिन खुसेर बेबायदिनो जोङो कटन बेबायदि गोबां आबाद मावनो नङा होमबा दैज्लां बोथोराव माने जुननि नि जुलाइनि गेजेराव जिखिनि आबाद मावो बेखौ खारिब फसल होनना बुङोन आरो नों नंगौ आंबो खोनादों बा फरायनोबो मोनदों आरो जुन जुलाइयाव मावनानै बे खारि फसलखौ सेप्तेम्बर अक्ट'बर दानाव माने हाहैनाय जायो आरो बेखौ हाहैनाय जायो माने दा बे मोनसे खारिब फसल थांबाय माने खारिब ससालाव दैनि दैनि गोनां जायो आरो आरो जिखिनि जायगा बियो एसे माने एसे माबा जानांगौ माने गिसि जानांगौ आरो दा बिनि थाखायनो बै माइफोरा जिहेतु दैज्लां बोथोराव गोबां बिबांनि अखा हायो नालाय अखानि दै मोनो अखानि दै मोननायनि थाखायनो बेबायदि माइ आबादफोरखौ दैनि गोनांथि जानाय आबादफोरखौ बेयाव मावनाय जायो आरो ओमफाय ओरै थांबाय रबि फसल रबि फसला जाहैबाय गोजां बोथोरनि आबाद जेरै बेसर मटर बुट बेफोरो जाहैबाय गोजां बोथोराव मावनाय आबाद आरो नोंथां नंङा होमबा आरो बेखौ अक्ट'बरनिफ्राय नभेम्बर मासनि गेजेराव मावनाय जायो। ओमफ्राय बेखौ हाहैनाया जाहैबाय ओजों मार्च एप्रिल बेनि गेजेराव हाहैनाय जायो आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां दा बे थाबाय लोगोसे आबाद होननानै बुंङोब्लाथ' दहायनो नोंथाङा बुंखादों गोबांथार आबाद थायो जोंनिया जेरै जिंखा पानिलाव मैथ्रु माने खायसे मानलाग्रा आबादफोर थायो। जेरै मानलाग्रा आबादफोरा जाहैबाय बिदि जिंखा जोगोनार मैथ्रु थाइबें नंङा होमबा नोंथां अ बेफोर जाहैबाय मानलाग्रा आबाद अ मैथ्रुवा नङा दै मैथ्रु नङा मैथ्रु मैथ्रु बिफांनिसो नङा होमबा मैदुफुलखौ मैथ्रु होनो आरो खायसे आबाद फोर दंङो जायफोर माने हानि सिङाव बेदर थांङो जेरै ओरै थाहैबाय आलु गाजर मुला बेफोरो जाहैबाय हा सिङाव बेराव थांग्रा आरो नंङामोन नोंथां बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आबादजों लोगोसे हाजो ओनसोलाव मावनाय आबाद जायखौनो जोंङो जुमा आबाद होननानै बुंनाय जायो नंङा होमा नोंथां बे जुम आबादखौ माने जायखिजाया सेवला जायगायाव खदालजों जंफोरजों जावग्लिनानै जि मोनसे आबाद मावनाय जायो बेखौ जुम आबाद मावनाय होननानै बुंनाय जायोनो आरो नोंथां नंङा होमबानो दा बेबायदि आरो लोगोसे आथिखालाव जिहेथु समजों लोगोसे सुबुंफ्रा खारफानो सोलोंबाय बिनि थाखायनो जोंङो गोदोनि बायदि आबाद मावोब्ला जोंङो बांद्राय मुलामफाखौ मोननाय जाया आरना होनबा नोंथां आथिखालाव माने जोंङो सम बा गोबां आबाद दिहुननो थाखाय बा नैबे गोनोखोआि मुगाजों खारहानो थाखाय जोङो माखासे साइन्टिफिकेलि माने बिगियान बिगियानारि आदबजों जोंङो आबाद मावोब्ला बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो आरो बिगियानारि आदबजों आबाद मावनाय होनोब्ला जों बुंनो हायो जेरै जायखि जाया जायगायाव आबाद मावनायनि सिगां जोंङो हाखौ आनजाद नायग्रोनो गोनां जायो। हो जेनेबा नोंङो जुखाम आबाद मावगोन बे जुख आबाद जुखाम आबाद मावनो थाखाय बे हायाव ओ नांगौ सिबां हासारफोर दंना गैया नांगौसिबां जेनेबा जुखामनाय जिखिनि खनि संख्रिफोर नांगौ बे दंना गैया बेफोरबायदिखौ जोंङो आनजाद नागोरो नानै मावोब्ला जोंङो मुलाम्फाखौ जोङो थारैनो लुबैनाय बायदि मोननो हायो आरो नोंथां आरो मोनसे बिगियाननि बिगियानारि आदब होनोब्लानो बेबो मोनसे जेनेबा एसेलाय हायावनो जोंङो गोबांथार आबाद मावनो हायो। हानाय माने गलाय गथाइ आबाद मावनाय आरो जेरै गयनि गेजेर गेजेर जोंङो बेबायदिनो नारें लेबु बा बेबायदिनो बायदिसिना मा होनो जों। आनारस बेबायदि आबादफोरबो जों मावदेरनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जोंङो दख' दसे हायावनो गोबांथार आबाद मावनानै जोङो माबा मुलाम्फा मोननो हायो आरो ना नङा होनबा नोंथां। औ नोंथां दा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां नङा होमबा उनाव जोङो जों। सावरायफिनगोन नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिफ्राय माखासे नोंथांनि सान्थौखौहाय। मिथिनानै मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय
गोजोननाय थाबाय।